खोनाबाय।
खोनायाखै।
औ।
ओ।
सोरबा बुद उम सोरबा बुदेरदोंमोन खोमादां
जानो आंनाव?
उ
सोर हारदोंमोन एबा
हाबाखैनोमोन बेनोथ' ओंखायनो बुनाय नाय फिनदोंमोन आं बे आलदायाव
मा ओंख्रि?
जायाखैनो दाबो
जायाबा मिथिया ओंख्रिखौ
ओहो नायाखैेनोबा सङाखैनोबा आंङो
नों नों नोंनि नंआ आरो दिनै ने?
ओहो
उम
दाखैनिफायनो गैया दांथ'वाखै
हा
दांथ'आखै
जाखांबायलै जा
बांख्रि
थास' बिबार सवाबिन अमा बेदर
थास' बिबार जाबायबो?
खनथाम जाबाय दिनैजों
आयदौ
न'आवनो न'आवनो दंना थारुन सावन थारुननि
ओ खायसो
उम गिबियावनो बायनान जाबाय।
उम
बिनि उनाव नो मा?
दिनिसो खुलिखादों नामा?
आं खुलिनाया गोबाव जाबायब्रा जायाखैसोमोन दा दिनैसो जादों।
ओं बानायनो रोंङाखै खोमा
दहाय मोना मोनासो जादों। बानायबाबो जाखायाखैमोन आं दिनैसो जोबथा दिनै जोबथा होननानै नायबावनोसैलां होननानै नायबाय होनबासो जाबाय दिनैसो।
उम
गोबावसैब्रा आं नायबाय थाखायो।
उम
नायबाय थायो जाया जाया जाया हा।
खोथायानो ओंखारा आंहा।
गोथां ओंखारा।
ओमहो।
मा खोथा ओंखारलायैसै
बेन्थन जानला मानलासो थांफ्लांलाबायनो नागिरो‌ गोरोन्थिल।
नोंसिना मालाय गोबां गोबां जाथारबाय खोमा ने?
आंहा नैजिसे थांबाय।
हा।
नैजिसे।
नैजिसे। जौ।
माया रां आं।
औ रांङा। रांखौसो होनदोंब्रा आं।
थामजौ ल'।
ए नैजिसेआव थामजौल' जादों।
उम। जिब्रैआव।
हा।
जिब्रैयाव।
जिब्रै
ओम ओमफ्राय नै दा बे हाबखांनायनि उनावसो रायज्लायफिननाय नै इसे जाबायब्रा
ए
रायज्लायनो रोंलायलाङाब्रा रायज्लायनो रोंलायलाङ ने
सिरि थाबाथ' सिरि थानाङाालायलाय नांगौ।
सिरि थानांआ होनलायो
ओम मिनिलाबायैफ्लांलै बारा मिनि जाया ने
ए रायलायखांबाय आंबो दासो
ओं
सानै जाबाय आरो राय्लायनाया
आंबो दासो नोंजों जानै
ओम गोबाव जाबाय बानायबाबो जाया बानायबो जायामोन बुंंना आदाखौबानाय होबाय आदा ना आदानिया गावनियानो जायासैखोमा ओमफ्राय।
ओम सानफ्रावनो होरबा दाहालागे जोब सैमोन ना जोंना।
अबाव जोबनोसै दिनै फोजोबगोनब्रा आं।
सोर
दिनै फोजोबगोन होनदां आं
नोंना
हम साबाखौ दिनै फोजोबगोनब्रा आं।
ए साबा माने आं जोंनो हायोना नोङो
औ।
मोनबाखौ
मोनबाखौने
ओम
सोरनब सोनाबा माथो नैजिदाइन नैजिद' जावनो जाजोबनाय देखायदों
थामजिब्रै सोरनाब सोरनाव थामजिब्रै
थामजिब्रै
जि ब्रै आनोथा
ह नैजिदाइन गाहामावनो जादों माथो सोरनाबा सोरनाबा हरबाबो जाया हरबाबो जाया नों नों खाजोबनायसो होननानैसो देखायो बिदि देखायदों आरो
बांसिनानो ओरै जोंनिथिजायना थामजिब्रै
नोंसोरनिथिं थामजिब्रै
द
जोंनियाव आदानियाबो थामजिद'ना मा जादों नो
आयु बिना ओमबा बारायबावबाय
जानो ओफ्राय बे जोब्बा गैला
गैला
ओम
समाबो जोबखासिगोन खोमा दान मोननैआनो थांबायदां
औ दान मोननैल'खामोन ने ना बारा हो बारामोन नामा बुंदों आं खोनायाखै खोनायाखै दान मोननैनि बारा नामा होनदो आं खोना हैला नामा